हेलौ
औ
औ नोंथाङा दा मा खालाम गासिनो?
आं दायो ओरैनो जिरायनानै दं।
अ नों आंबो ओरैनो जिरायनानै दंथयो दा
उम
अ नोंथांङा फ्रिबा मोननैसो आयदा बा मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायजागौमोन नामा?
सावरायजागोन नोंथां ।
अ ओ गोदोनि दिनाव गाननाय जोमनाय आरो दानि मुगायाव गोननाय गाननाय जोमनायनि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन।
सावरायजागोन।
अ गोदोनि दिनावहाय ओ बोरै गाननाय जोमनाय ओमफाय दानि मुगायाव सोलायनाय फैदोंना फैयाखै नोंथांङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला
ओम गाननाय जोमनाय नंङा होमबा? दानि आरो गोदोनि गाननाय जोमनायनि फारागनि सायाव फंनैसो बुंनि दा गाननाय जोमनाय होनना बुंङोबा गोदोनि दिनाव ओ बांसिन आइजो माहारिनि सायाव बुंसै आइजो माहारि आइजो माहारिया मा ओ दख खना दख'ना गाननानै जोबोद मोजां मोनोमोन नंङा होमबा?
औ
दा दख'ना दख'नाखौ जों बर'आइजो माहारिफ्रा मा गावनो आख जों बानायमोन दा बे ओ दख'नाखौ गावनो बानायनो हानाय मोनसे मा गुन एबा रोंगौथिया जोंनि आइजो माहारिनावनो दंङ मोन दानि दिनाव मा दानि लाइमोनफोरा मा ओ बैफोर खौ माबोरै बानायो मानिफ्राय जायो बेफोरखौ ना सोलोंनो सोलोंनायखौबो नुनो मोनला आरोना। दा गोदोनि लाइमोनफ्रा ओ जेब्ला ओ सिख्ला जाफुयो बा मा नो गोदोनि दिनावथ मा ओ जेरै जौगा नाय आरो मा जानजियाव गाननाय बेफोरबायदि मोनसे सोदोब दंङ मोन आरो ना। जेब्ला जेरबायाव आ गानगोन बा आमा जानजियाव गानगोन अब्लानिफ्रायनो मा गोदोनि लाइमोनफ्राबो दख'नाखौ बाहायोमोन। दानि दिनाव थ बेफोरखौ नुनो थांला दा बैफोर दख'नाखौ जोंनि ओम लाइमोनफ्रा गावनो मा बानायनो थाखाय सो-सोलोंङोमोन आरो। दा बांसिनानो दख'ना दख'ना खौ आं मिथिनायाव मोननै रोखोमनि होना मिथि नोंथांङा बिनि नामखौ मिथियो नामा? मा मा दखना मोननै रोखोमनि दंङ
ओ मोननै रोखोमनि दख'नाखौ आंङो जोंनि नै-नैबे
औ मोनसेखौ लांगा दखना होनो ओमफाय मोनसेखौ मा आ बोरेबा मोनसे होनोमोन बावबाय आं दा गोसोखांबा बुंफिनसै आरो दा ओम गोद दोनि आरो दानि गान्नाय जोमनायनि फारागथि दा बेनिफ्राय मा गोदोनि दिनाव मा जेरावखि थांङा जोंनि मा मोनसे हारिनि मोनसे मा सिनायथि बेरखांङोमोन बर' आइजोफोरनाव जेरावखि थांङा मा ओ बर'आइजो दा द'खना द'खनाखौ बा द'खनाखौ बाहायोमोन आं नुनायाव दा आ गोदोनि दिनाव जेरावखि थाङा जोंनि सिनायथिया मा डाइरेक्ट बेरखाङो बे बर' होननानै आरोना दा दानि दिनाव मा दानि दिनाव मा गोदोनि दिनावथ ओ हाबा जानाय लोगो लोगो हाबा जानाय आइजोआ मा द'खनानि अनगा गुबुन ड्रेसखौ गानानोमोन होनजायो आरो ना हाबा जाखांनायनि उनाव दानि दिनावथ मा मदार्न ड्रेस हाबा जानायानो जा बा हाबा जायआानो जा मा मदार्न ड्रेसखौ मोजां मोनग्रा बा मोजां मोनसै आरो बांसिनानो दा हाबा जानाय होनना बुङोब्ला दानि दिनाव बांसिनानो जौसे जौखोन्दोआव मा बांसिनै दखना गाननानै थाबाय थाग्रा होनना बुङोबा जौसे जौखोन्दोआव नैजि जौखोन्दोआल बा गामि ओनसोलाव थाग्राफोराल बा ब्रैजि जौखोन्दोआल गामि ओनसोलाव बांसिन थाग्राफ्रा कन्टिनिउ बा आ दैलि सानफ्रोमबो सानाव बा दखनाखौ गानसै आरो ना नङा होमबा दा दानि दिनाव मा हाबा जानाया आइजोफ्रा टाउन एरिया थाग्रा बा एसे मदारन ड्रेस गाननो मोजां मोनग्राफ्रा हाबा जानाय आइजोफ्राबो मा बांसिन द'खनाखौ बाहायलिया बिसोर मा बाहायो सूइ-सुइदार आरो मा लंपेन्ट स्पर्टिं बेफोर बायदिसिना बायदि रोखोमनि मुंनि दड्रेसखौल बाहायसै आरो
औ औ
दा बे ओ आथिखाल आरो दानि मुगानि ओ आइजोफो फोरबा लाइमोनफोरखौ नायोबा मोन बांसिन मा गावखौ गावखौ मा सश खालामनो लुगैसै आरो मा देखायनो लुगैसै माने गुबुन गुबुन रोखोमनि दड्रेस गाननानै गुबुन गुबुन माने लुक्सआव माने गावखौ श खालामनो लुबैसै नङा होनबा मानोंथां दा बैफोर ओ बैफोरो ओ लासै लासै लासै जोंनि ओ ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननायफ्रा एसे खमायबोनो हमबाय खमायबोनो हमबाय खमायगासिनो दा लासै लासै मा होनो थाङै थाङै मा लासै जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननाया गोमाहैगोनबो नामा आं बेखौ सानो आरो नोंथाङा बैनि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
ओ
गोदो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नोंथाङा जि दा द'खना बुंदों ओ बेखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ बुंनाय बोला ओ गोदोनिफ्रायनो आइजो माहारिया बे द'खनाखौ गानबोबाय थायोमोन आरो बै द'खनाखौ गोदो आइजो माहारिया गावनो न'आव दानानै ओ गानोमोन होननाय खोनानो मोनो। ओ ओ आजिखालावथ' बेफोरबायदिखौ नुनोनो थांला गोदो बेफोरबायदि मिसिङाव दानाय बा बेलेग गुबुन हारिफोरा दानाय जिखौ गाना होनानै खोनानो मोनोमोन।
औ
गोदो ओ न'आवनो ओ द'खना बा फालि फास्रा जि लायो बेखौनो न'आवनो आखाइजोंनो आगर एरनानै गानबोयोमोन होननाय खोनानो मोनदों।
औ।
आजिखालाव थ बेफोर ओ न'आव दानाय द'खनाखौ खोब खमसै गाननाय नुनाया।
हम
ओ गोदो गोदो सिख्ला लाइमोनफोरा उन्दै समनिफ्रायनो जेब्ला जोङो उन्दै सममोन अब्लानिफ्रायनो दखना गोदोनि आबै आब आबैमोना गानबोयोमोननो ओ
औ।
दानि जुग ओ दानि जुगावथ लाइमोनफोरखौ ओ जेब्ला हाबा जाजासिम अब्लासिम दखना गाननायखौनो नुनो मोनलिया दानिया खोब खोब गानो जोंनि ओ ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि दखना गाननायखौ खोब खम नुयो आरो ओ बेफोरबायदि बरनि दखना ओ दानाय लुनाय बर' आइजोफोरा गोदो दायोमोन होननाय खोनादों आरो दाबो दायो नाथाय एसे खम नुनो मोनो आरो दानि आइजोफोरखौ गाननाय जोमनाय न'आव दानायफोरखौ गाननायखौ।
औ।
ओह दानि आथिखालाव दख दखना गानबाबो खोब नुनो मोनो ओ मिसिङाव दिहुनाय बा गुबुन हारिफोरा दिहुन्नायखौ गाननो गाननायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जोंनि आइजोफोरा दाबो दङ खायफा ओ गोदोनि आबै आबौआ ओ आबै नुनो मोनो गो-गोदोनिया बैमोना दासिमबो दखना गाननानैनो ओ दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय दानि गोदान लाइमोनफोरासो बेफोरखौ जेबो गाननायखौ नुनो मोनाआरो
औ।
नोंथांमोनथिं नों बुंनो हागोन नोंथां।
ओ दा गोदोनि दिनाव दखना दखनायाव एरग्रा एरनाय मोननैसो आगरनि मुं नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? एकदम माने ओ नाम माने बयजोंबो मिथिसारजानाय आगरनि मुं आरो।
औ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोमो दखनायावहाय खासि हाथाय आगर बो होनाय जायोमोन। आरो ओ दिं खिया ओम दि गोमो दखनायावनो आरो दिंखिया ओबस बिबारनिबो मोनसे दखना बुंनाय खोनानो मोनोमोन आरो आङो बे गाब नि मोननै गाबनि मुङै आङो बांसिन मिथियो
औ दा जोंनि गोदो आबै आबौमोननि दिनाव मोननैसो आगरआ मुं गोनां आरो मिथिजानाय बयजोंबो नङा होमबा आगर गुबै आरो मा होनो दावराइ मोख्रेब बा ओ बेसर बिब बार आगर आरो मा मोननैसो दंबावो आ बायदि मा मा मुं मोन आंबो बारा इसिबां गोसोआव गैला आरो दा ओ दानि दिनावथ मा जोंनि बर आइजोफ्राबो बर लाइमोनफ्राबो दखना दानायखौ मा सोलोंलिया दा दा जोंनि बरफ्रा जा एम्फ फौ लानानै जि फिथोब मोनो नङा होमबा बे फिथोबखौ जोंनि बरफ्रा बेखौ बिनिफ्राय मा ओ खुन्दुं दरननो माने रोंगौथिया गैला बे फिथोबखौ डाइरेक्ट गुबुन हारिनो फानहरनानै गुबुन हारियासो माने बिनि माबाखौ ओ खुन्दुंखौ दरनानै बा गुबुन हारियासो दानानै जों बरफोरनो मा उल्था फानथिं माने फालांगि खालामनानै फानफैनानै बिसोरसो मा बांसिन मुलाम्फाखौ खालामगासिनोजोंनि बरफ्रारा मा बेखौ खम स खम बेसेनाव फाननानै आरो खम सम बेसेनाव फाननानै आरो बै जि दखनाखौ आरो मा बांसिन बिबाङाव बेसेन होनानै बायो आरो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो ओं जोङो दा गोबां ओ दखना गाननाय जोमनायनि सायाव गोबां सावरायबाय जोङो नोंजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय जोंहाबो दा सम जाबाय बेखिनियावनो जों दोनथ नोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां थारैनो
औ दे
नोंथांजों रायलायनो मोनना आंबो खोब गोजोननाय मोनबाय
ओं गोजोननाय थाबाय